हेल' औ खोनादों ना औ ओ जों दिनि
औ
ओ जों दिनै फास ओ माबाब फास्ट फुडनि सायाव रायलायगोन ओ।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोना
औ ओ जे फास्ट फुडया जोंनि माने ओ मा होनगोन जोंनि देहायाव माबायदि ओ माबा होयो। ओ माने माबायदि खहा होयोबा जोंनि थाखाय मोजां नंगौना नङा जानो थाखाय बिनि फारसे जों राय्लायगोन ओ फास्ट फुडखौथ' माने गासैबो जानो गोथाव मोनो ओ गास ओ जे-जेनेबा माहाबाद बेरायनो थांदोंबा ओंखाम उखैब्रबबाय बेयाव जोङो फास्ट फुडखौनो जायो आरो। गासैबो माने जानो गोथाव मोनो आर बिखो। आ जेरै बेब ओ चिकेन पक'रा ओ चिकेन फ्राइद राइस बा चिकेन नुदोल्स बेफोरखौ आरोना ओ गासैबो जानो गोथाव मोनो नाथाय बे फास्ट फुडआ जोंनि थाखाय मोजां ना नोंथाङा बुंनो सानो।
खोब मोजां आ नोंथाङा दि आंनो बेखिनिखौ सोंथि खालामदों। ओ। गिबियावनो आं नोंथांखौ ओ गोजोन। ओ सानजौफुनि गाहाम हामलाय। बुजासो। बेनो थाबाय । औ पास फुड बुङोब्ला जोंहा ओ। बेनो ओ जिथु जोंहा बेयाव टाइम थायो पासपुतनि जानाय। टाइम थायो । आ जोङो बे। जेनेबा फुंनि समाव जों फास्ड फुडखौ जायैनांगौ ओ जेराव बिदि ओ पिजा। बारगार बायदिसिना। जायो। बेयो जोंनि फुंनि टाइमनि जानाय आ बेखौ जों फास्ट फुड। जायो। बिदिनो जोंहा जेराव ओ बेरायनो थांनाय एबा। बहाबा हाथाय बाजार। गलाफोराव थाङोब्ला जोंहा टाइम जायो बे लान्चनि टाइमाव जोङो। औ पासपुटखौ जायो नंगौ । गोथाव मोननानै नोंथाङासो बुंबाय सिगां ओ एसे सिगां बुंबाय जोङो जानो गोथाव मोनो बेखायनो जों जायो । बिदिनो ओ बेयावबो गासिबो जानाय लोंनायजों लोगोसे माने टाइमबो थायो बेखायनो जोङो फास्ट फुड जानाय टाइम समाव जों फास्टफुड ब्रेकफास्टखौ जानांगौ । आरो लान्चनि टाइमाव जों लान्स जानांगौ बे समाव नोंथाङा ओ लान्स नि टाइमाव जुदि ओ सानजौफुनि जानाय समाव नोंथाङा बेफोर फास्ट फुडखौ जायोब्ला बिदिनो ओ देहायाव जि नांगौमोन बे बुस्थुखौ नोंथाङा जायालाबासिनो नोंथाङा आरोना बिदिनो पिजा बार गार बायदिसिना बेफोरखौ नुदोल्सखौ जाना होयोब्ला माने ए एसेबाबो देहाया माने ओ सित्रं मोना माने। नोंथांनि जे औ। बेखौ आं बुंनो सानो ओ बेखायनो जोङो ओ बे सानजौफुंनि जानाय ओ लान्सनि टाइमाव जोङो ओ जेराव जों ओंखाम जायो नङा होमबा बे समाव जों ओंखाम जाथ ओ ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोंहा ओ बिदिनो ओ टाइम थायो जेरै मोनाबिलि ओ ब्रै बा बाजि बेफोर समाव आरो नेक्स जोंहा फास फुटनि टाइम फैयो बे समाव जों फास फास फुटखौ जों बे समाव जों बा हायनाय जायो। बे समाव जायोब्ला जोंहा माने एसे एसेब्लाबो माने उखैहांनाय देहाखौ लाखिनानै दोनथ'नो हायो आरो । बिदिनो ओ गोबां नोंथाङा जुदि ओ गोहोम गोग्लैनायनि बागैबो बुंदों नोंथांनोबो आङो बेखौबो खोन्थालांगोन। गोहोम खख्लैनाया बिदिनो जायो नोंथाङा फ्राय ओ जानाय आदार जिथु ओंखामखौ गारनानै नों नोंथाङा बांसिन फास्ट फुड बेफोर आइटेमखौ जुदि नोंथाङा बाहायलाङोब्ला ओ निसय नों बिथांनि बे ओ देहायाव माबा मोनसे इफेक्ट लहैगोन मानो होनोब्ला नोंथांनि जिथु आदार नांगौ बे आदारखौ जायाब्लासिनो
औ
नोंथाङा बेफोर ओ मैदा बायदिसिनाजोंसो बानायनाय जायो नालाय बेखायनो माने बेखायनो एसेबाबो माने आटा बायदिसिनाजों खालामनाय जायो नालाय बेफोरो एसे माबा एफेकआव गोग्लैहरनाय जायो आरो अ नोंथांनि बेकग्राउन्डआव ओ एसे ओ मिउजिक फैदों नोंथाङा एसे साइदआव थांनो हागोन ना
औ औ औ जायो जायो जायो निमाहा खालाम
औ आरो ना बिनि सायाव आरो माबा फोर आंनो ओ जे आं मिथियै बिदि फोरमायहरोबावनो हागोन नामा नोंथाङा बिनि सायाव आं नोंथांयाव सोंथि खालामहरनाय जाबाय
नोंथां बुंनाया नंगौ थारैनो बेफोर ओ बाहेरा माने पि्जा बारगारफोरा जोंनि माने अरायबो जाजानाय बुस्थु नङा आरो बेफोर ओ बे पिजाफोरखौ माने बेयाव होनाय बुस्थुफोरा बेफोरो गासैबो मोजां जाया आरो बेफोरखौ माने थावआव बे बारगारनि माने सिङाव मा मा जिबायदि बुस्थुफोर होनाय बेफोरखो थावआव माबा फ्राय खालामनाय जायो आरो बे थावआबो माने गोबां गो-गोबाव समनिफ्राय बे मोनसे थावखौनो बाहायनाय जायो बिदि नुनो मोनदों आरो जोंबो ओ बेखायनो ओ बेफोरबायदि ओ बुस्थुफोरखौ माने जाग्रा मुवाखौ जाबाय थाबा जोंनि जोंनि माने देहाया मोजाङै थाया आरो जोङो माने बहुद दुरबल जायो आरोना ओमफ्रायबो औ ए जोङो जानोबालाय माने न'आवबो बानायना जानो हायो मोजाङै बिया माने जोंनि थाखाय गोग बारा एसां माबा जाया आरोना
औ नंगौ
ज जोङो जेनेबा बाहेरायाव जाबाय थानायाथ' मोजां नङा बेखायनो जों न'आवबो बानायनानै जागारनांगौ जाहाथे जोंनि मोजां देहाया मोजां थानायनि थाखाय आरो जाहाथे ओ गाज्रि बुस्थ थु दा मोन मोनथों आरोना जोङो
औ नंगौ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेफोर बार्गार पिज्जाखौ माबायदि बानायो होननानै
ओ निचय हागोन ओ नोंथांनि सोंनाय फारिलायाव आं गो खौ फि होनो राजि नोंगौ बिफोर ओ पिजा बार्गारफोरा मोनसे जोंनि ओ मैदाजों बानायनाय जायो मैदाजों बानायनाय जायो जोंहा ओ जिथु मैदा खौ जोङो माबानिफ्राय मोननाय जायो ओ जुखामनिफ्राय औ ओ जुखामनिफ्राय जोंहा बे मैदाखौ मोननाय जायो बिदिनो पियर मैदाखौ जोङो मानो ओ बिदिनो दै दै होनानै आरो बेयाव एसे ओ गावनि पिजानि माबा रेसिपि बायदिसिनाफोरखौ होनानै जों बेखौ ओ गलायनाय जायो बेयाव गलायनानै बेनिफ्राय जोंहा बेखौ ओ
एसे ओ आखाइजों ओरै दाफबनानै जों गथा गल खालामना होनाय जायो बे जाबाय नेचारेल ए मेन बेफोर आरो मा पकेटनिफ्राय लाबोनाया एसे जुदा जायो ओ मेसिन बायदिसिनाव खालामनाय जायो बेफोरो बेफोर मेचिन बायदिसिनानि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जों पिज्जा बानायनायखौ जों लाइभ नुनो मोनदों बेखायनो आं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायहरगोन ओ जों बेखौ आखाइजोंबो बानायनो हायो बेखौ जोङो गथा गथा खालामनानै लानानै जों बेखिनिखौ ओ जेराव ओ एन सि हिसाबै आ चे इन्स एबा दस इन्च बिनि हिसाबै लानानै जों बेखौ ओ आखाइ दिनो दा हाबनानै गथा खालामनानै जों बेखौ ओ बे सामसजोंबो जों बेखौ बे पक्स सामसजों जों गेजेराव फ्रि फ्रि माबा थुना होनानै जों बेखौ माने बे हन मेसिनाव जोङो ओ सोना होनाय जायो ओ हाफ हाफ बयल खालामो आरो बेखौ सिगाङावनो हाफ बयल खालामग्रोनानै जों बेखौ ओ दिहुननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बेहाय पिजायाव ओ सस थायो ओ बेफोर ससखौ माबोरै खालामो बेखौ जों बारा मोजां मिथिया अब्लाबो जों मिथिनायखौ बुंगोन ओ बेहाव माने मोननै ओ सस इउस खालामनाय जायो मोनसेया जाबाय ब्लेक मोनसेया वाइट बेखौ ओ फोननानै बिनि सस बायदिसिनाखौ होनानै नोंथांनि रेसिपि बायदि पिजाखौ ओ चिकेन पिजा एबा भेज पिजा ओ बेफोर ओ भेजिटेबोल पिज्जा बेफोरनि बागै पिज्जाखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनदों औ बेफोर गासिबो ओ मेलाजोंनो खालामनाय जायो बारगाराबो थिग बिदिनो ओ बार्गाराबो थिग बिदिनो ओ बार्गारखौबो जों बिदिनो मेदाजों बानायनाय नुनो मोनदों ओ बे बार्गारनि सिङाव जों गोबां ओ मसला बायदिसिना जों इउस खालामनायखौ नुनो मोनो आरो मिथिनो मोनदों बेफोर ओ बार्गाराव जों गासैबो माने मिउनिस बायदिसिनाखौ जों बाहायनाय जायो जाहाथे नोंथाङा जानायाव मिलौयो एबा गोथाव मोनो बिनि थाखाय सोनाय जायो नाथाय नोंथाङा जानायावल'सो गोथाव मोनदों नाथाय ओ जोंनि आदारनि थाखाय ओ एसेबां मोजां नङा माने ओ उदै सिङाव माने ओ माबा जाहैयो एसे ओ एक्सन लाहैयो मोजां नङा खालि जानायावल'थ' जों खुब लसो गोथाव मोननाय जायो औ बेखौबो बिदिनो बारगारखौबो मेदानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेखौबो जोङो बार्गारखौ बिदिनो ओ बेखौबो जों हनाव द्रप खालामनानै होनाय जायो आरो नुदोल्स नुदोल्स बुङोब्ला नुदोल्सआबो बेनो बेखौबो जोङो मेदाजोंनो खालामनाय नुनो मोनदों
औ
औ नु- नुदोल्स खौ जोङो बिदिनो ओ मैदा लाबोनानै ओ गलायनानै जों मेसिनाव मेसिनाव सोनायखौ नुनो मोनदों।बेनिफ्राय जोङो मेचिननिफ्राय ओ जिथु गोलाव गोलाव गथा गथा दिहोननानै जों बेखौ ओ आखाइजों मोनसे रल खालामना होनाय जायो बेनि फ्राय ओ बिदिनो फोरानग्रा मेसिन दङ'।बेयाव फोराननानै जों बे ओ बे नुदोल्सखौ जोङो बाजार मार्केट बायदिसिनाफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनो जोंनिथिं सफैयो। आरो बे नुदोल्सखौ बानायोब्ला जोङो गिबियावनो दै गुदुंबा बानायग्रोनांगोन बे दै गुद जोङो बे नुदोल्सखौ ओ जेब्ला नु दोल्सखौ होयो अब्लासो बे नुदोल्सआ सफ्ट जागोन माने गुरै जागोन।बेनिफ्राय बांद्रायबो माबानो ओ नाङा बेखौ एसे ओरैनो जाजाथाव नों नोंथाङानो मिथिगोन बेखौ बानायनाय समाव बेसे ओ बेसे बयल खालामनांगोन बेसे खालामनाङा बेनिफ्राय जों नुदोल्सखौ मोननाय जायो।ओ दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों।
औ
बे रायलायनानै सावरायनानै
औ नोंथांनिफ्रायबो गोबां सोलोंनो मोनबाय।
औ बिदिनो दा जोंनि बे ओ फास्फुडनि बागै सावरायनाय लानाय बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो
दोनथ'नाय जाबाय औ दे गोजोनथोंसै औ।